औ खोनादों खोनादों दा आङो नोंथाङा जुदि फ्रि मोनबा नोंथांनि सोमोन्दै मोनसे आयदा लानो फैदोंमोन
औ औ
नों नोंथाङा फ्रि ना
औ आङो फ्रियावनो दङ नोंथाङा नोंथाङा आयदानि सायाव फोरमायनो सानदों फोरमायबानो जाबाय
औ औ जायो दा जोङो ओ जोंङो सोरगिदिं जोंङो नुनो मोनो गामि ओनसोलफोराव जोंनि थासारिया सोलायनायनि सोमोन्दै दा आंङो आयदा गुबै आयदाखौ लाना बेनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव बा सोहोर ओनसोलफोराव जोंनि थासारिया आबहावाया बोरैहाय गुबुंले जालांदों आरो बेखौ बोरैहाय थिग खालामफिननो हागोन बेनि सोमोन्दै
औ
दा आनङो गिबियावनो बुंलांनो सानदों गामि ओनसोलनि थाखाय आरो नोंथांङा सोहोरनि बागै बुंलांबानो जाबाय
औ
जों गिबियावनो आनङो गावनि बिबुंथिखौ लाखिग्रोनोसै गामि ओनसोलफोराव जोंङो आबहावाखौ बोरैहाय नुनो मोनो गिबि गिबियावनो आंङो बुंनो सानो जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय जेरैहाय नोंथांङाबो नुयो आरो बयबो नुयो। जोंङो गामि ओनसोलफोराव सारगिदिं ओ दंफां लाइफां बिफां लाइफां बा हाग्रा बंग्राफोरखौ जों जोबोद नुनो मोनो गामि ओनसोलफोराव दा ओ जोबोद मोजां खौरां बाथ्रायानो जाहैबाय जोंङो जोंनि नांगौफोरखौ जोबोद ओ मिथिंगायारि नांगौफोरखौ बांसिन जों गामि ओनसोलाव मोननाय जायो आरो जोंङो अनज्लायनानैबो थानाय जायो आबहावा मोजां थायो गामि ओनसोलफोराव जेरैहाय जोंङो सोरबाफोर लोमजाबाबो बा सोरबाफोर माबा मोनसे जाब्लाबो हस्पिटालाव लांनो थाखाय जोंङो मानसि लिंहर जों मोनावनो ओ खारबोब्र'बो गामि न' खाथिनिफोरा जोबोद अनज्लायनानै थानायखौ जों नुनो मोनो दा ओ मिथिंगायारि बिफां लाइफां बा थासारिफोरखौ जों बुंनो थांङोब्ला जों गामिफोराव जों नुनो मोनो जेरैहाय ओ सान्दुं दोंब्लाबो अखा हायब्लाबो जोंङो मा खालामो गामि ओनसोलफोराव बिनि ओ मुलाम्फाखौ जों दैखांनो हायो जेब्ला जोंङो ओ अखा हायनायखौ नुगोन जेरैहाय जोंङो नुनो मोनो दैज्लां बोथोराव बांसिन अखा हायो दा बे अखा हायनायखौनो जों बोरैहाय मुलाम्फा दै खाङो होनोब्ला जों गामि ओनसोलफोराव जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो गोरान आबाद बा गिसि आबाद जेरैहाय जोंङो गोरान आबादखौ जोंङो सेप्तेम्बर दानफोराव अक्ट'बर दानफोरावथ' अखा हैनायखौ बारा मोना
औ।
दा बे अखा हायै दिन फोराव जोंङो नुनो मोनो गोरान आबाद मावनायफोरखौ आरो गिसि बा अखा हायनाय ओ माबाफोराव थासारिफोराव जोंङो नुनो मोनो आबाद मावनाय बे माइ आबाद बिदिनो जिंखा बिदि गिसि आबादफोरखौ जों मावनाय नुनो मोनो दा जोंङो आबहावा होनोब्ला जों गामि ओनसोलावनो बयनिख्रुइ बांसिन मोजांसिन साबसिन आबहावाखौ जों मोननो हायो दा आं नोंथांनिसिम सोंनो सानो नोंथांङा ओ सोहोर ओनसोलनि बिबुंथिखौ बोरैहाय लाखियो
आं हाबाय जे गामि ओनसोलनि जोंनि ओ आबहावा थासारिया जोबोद मोजां होननानै बुंनो हाबाय नोंथां। दा बुंनो थांङोब्ला जोंहा गामिनिख्रुइ सोहोर ओनसोलाव बांसिन आबहावा गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा ओ सोहोर ओनसोलनि गुबै आबहावा गुबुंले जानायानो जादों जोंनि सुबुं सुबुं बांनाय एबा जोंनि पपुलोसन बुङो बे बेनि थाखाय आरो। जोंहा थानो थाखाय जोंनि मिथिंगायारि बिफां लाइफांखौ सोहोर ओनसोलाव बिबां गोबां रोखोमनि दानफायगासिनो बेनि जाहोनाव जोंहा जोंनि हां लानाय अक्सिजेन गेस बेखौ जोङो हगारनो थाखाय गोबां गोब्राब जानानै फैदों दानि ओ दानि जुगाव मानोना जोंहा जोंहा हां लानोब्ला जोंनो नांगोन बिफां लाइफांनि गोनांथि मानोना जोङो बिफां लाइफां थायोब्लासो अब्ला जोङो हां लानो
दा बिब्दिनो ओ नोंथाङा बुंलांखाबाय जे गामि ओनसोलाव बिफां लाइफां थानायजों लोगोसे जोंनि ओ थासारियाबो जोबोद मोजां आरो जोंहा लोमजाब्लाबो जोंहा हस्पिटालाव लांनो थाखाय खाबु मोनो नाथाय जों नुनो मोनदों ओसोर ओनसोलनिख्रुइ जोंनि गामि ओनसोलाव माने हान्था मेलानि राहाया एसेबां दाबो जौगायाखै। मानो होनोब्ला जोंनि जायगायाव एबा गामि ओनसोलाव जोङो गोबां बिबांनि दैबाना जानायखौ नुनो मोनदों आरो। खायसे खायसे जागायाव दा जोंहा नुनो मोनदों ओ जे दैज्लां बोथोराव जोंहा जुदि दैबाना जायोबा अब्ला जोंनि न' खाथिनि लामा एबा ओ जोंनि ओ फरायसालिफोराव थांनो थाखाय जोंहा जोबोद गोब्राब जाबे गोब्राब जायो। मानोना ओ जोङो ओ दाब से जायगायाव थांनो थाखाय जोंनो मोजां लामा नांगोन आरो बिब्दिनो जोङो ओ सोहोर ओनसोलावबो ओ माने गोबां बिबांनि अखा हानायखौ नुनो मोनदों आरो बै सोहोराव जोंनि गामि ओनसोलनिख्रुइ सोहोराव माने एसे बिबांनि अखा हायोब्लानो जोङो दैबाना दैबाना जानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां मानो होनोब्ला सोहोर ओनसोलाव जोंहा दै थांनो थाखाय जेरै ड्रेन बिब्दिनो दंग'फोरा माने हेथेजोबना दङ'। बिनि जाहोनानो जादों सुबुं बांनाय जे सुबुंफोरा गावनि दानाय आदार एबा जोंनि गाननाय जोमनायखौ नाङि बेसादफोरखौ जों माने बे ड्रेनफोराव गारनानै होथेना दोननाय जायो आरो। दा बिब्दिनो जोंनि ओ सोहोर ओनसोलाव माने दैया थांनो मोना गुबुन जायगायाव दा बिब्दिनो जोंहा खाथिनि गुवाहाटि एबा नलबारि ओ टाउनाव माने बांसिन बिबांनि दैबाना जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
बिब्दिनो ओ जोंनि आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनाबो जादों बिफां लाइफां दानफायनाय गारि मथर सालायनाय आरो बै जोंनि ओ कारकाल कारकाल खाना बानायनाय जेरै इथा बानायनाय। बायदिसिना जामुं आदारनि बानायनाय ओ कारखानानिफ्राय माने गोबां बिबांनि बिदुं ओंखारबोदों आरो बै गेसफोरा जोंनि ओ गामि ओनसोल एबा सोहोराव गुबुंले जानानै जोंनि हां लानायखौ गोबां रोखोमनि खहा खालामदों जाहोनाव जेरै केन्सार टिपि बायदिसिना बेमार जानो हमदों आरो नोंथां।
औ औ।
सोहोर ओनसोलनिख्रुइ गामि ओनसोला साबसिन होनजायो आरो नोंथां मानोना ओ सोहोर ओनसोलनिख्रुइ जोंनि ओ गामि ओनसोला ओ बिसोरनि ख्रुइ माने सुबुं अनजिमायाबो बारा बांद्राय नङा। मानो होनोब्ला जोंहा गामि ओनसोलाव बायदिसिना रोखोमनि ओ सुबिदाबो दङ'। दा बिब्दिनो ओ जोङो सोहोर ओनसोलाव नायनो थाङो ब्ला जोंनि बे ओ हान्था मेलानि राहा एबा जौगानायफोरखौ जों बांसिन नुनो मोनदों। थेवबो जोङो गोबां रोखोमनि जोंनि आबहावा गुबुंले जानाय आव ओ गोसार -गासिनो दोङो आरो नोंथाङाबो जे नोंथांनि खाथि खाला ओ एबा सोहोराव माबायसा गुबुंले जानायखौ नुदों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
औ औ हागोन। नोंथाङा जेरैहाय बुंलांबाय नोंथांनि मोनफ्रोमबो बुंनाय उ बाथ्राफोरा थारैनो आरजाथाव आरो साबजाथाव बेफोरो नंगौ। दा ओ नोंथांनि सोंनाय बादियै आङो बुंनो सानो। जोंनि गामि ओनसोलफोराव बा जोंनि गामि खाथिनि सोहोरफोराव बोरैहाय गुबुंले जादों दा ओ बुंनो थाङोब्ला आङो मोनसे ओ खेंस्ला बाथ्राखौ बुंनो सानो जे जों गावनि गोरोन्थियावनो जों गावनो हाखराव गोलैनाय होननानै जों बुंना लाजागोन आरो दा जोंनि गोरोन -थिया जाहैबाय ओ जेरैहाय नोंथाङा बुंलांदोंमोन जों गावनो जानाय बा गाननाय मुवाफोर नांगौ। बुस्थुफोरखौ जों लासिगोन नाङिखौ जोङो गारसिगोन दंग'आव बा जाम्फैफोराव। जों गारनानै बे ड्रेनफोराव गारनानै जेब्ला दैयानो थांनो लामा मोनाब्ला अब्ला दैया दै बानाया थ' जाखागोन नोंथांनि ओ बुंनाय बादिहै। आरो नंगौ बे थारैनो जोङो सोहोर -फोराव जोङो नुनो मोनो गोबां गुबुंले जानायफोरखौ नाथ -थाय जों गामि ओनसोलाव फैब्लानो जोङो सुख सान्थियाव जों थानो मोननायखौ बांसिन नुनो मोनो। दा ओ सोहोर ओनसोलफोराव जोङो फुङाव सिखारनानै नायोब्ला जों नुनो मोनो गुसु बार बारनाय। आरो सान गोरलै ओंखारनाय मोजां आबहावाखौ जों सोहोरावबो दासिमबो नुयो। नाथाय जेब्लानो दाइन बाजिगोन जेब्लानो स्नि, दाइन बा गु बाजिगोन जोङो बिथिं बाब्ला बिब्लि गारि खारनाय बिदिनो कल कारखानाफोरनि बै उखुन्दैफोर फैनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बेफोर ओ मा होनो बेफोर उखुन्दैफोरनिफ्राय बा बे कलकार खाराफोरनिफ्राय उम ओंखारनाय उखुन्दै गाज्रि उखुन्दै आरो बिथिंगारिफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि खुन्दैफोरा जोंनि बारमण्डलखौ जेरैहाय गुबुंले खालामो। जों बिदिनो ओ जोंनि सोहोरफोराव थानाय मोनफ्रोमबो ओ गंफ्रोमबो ओ मा होनो ओ गंफ्रोमबो सोहोर जेरैहाय नोंथाङा बुंलांदोंमोन गुवाहाटी जेरैहाय नलबारि बेफोराव जों गुबुंले जानायखौनो जों दासिमबो रोखा रोखा नुदों आरो। दा जोङो ओ आङो बुंनो सानो बेफोरखौ होबथानायनि
औ। खोनादों ना नोंथाङा?